नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना? औ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो मोन, सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरैहाय बैसागो फोरबो आयदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन ओं नोंथां।
औ।
ओम बैसागु फोरबो होननानै बुङोबाथ' बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ आंगो रंजालि फोरबो ना? ओ जोङो बेखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि महरैहाय फालिबोगासिनो बा गोदो गोदाय जोंनि जे आबै आबौमोन बिसोरो जेरैबायदि जोंनो बैसागु फोरबोखौ फालिनो जोंनो थुलुंगा होदों थिग बेबायदिनो जोंबो आथिखाल ओ बे फोरबोखौ नो जोंनि बर'नि आंगो रंजालि फोरबो होननानै दासिमबो ओ फालिबोगासिनो। ओ दा बिखौहाय ओ जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावहाय ओ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजोंहाय फालिनाय जायो। ओ जोंहा जेब्ला ओ सैत्र दाननि जोबथा सान जायो नङा होमबा? ओम बै सै त्र दाननि जोबथा सानखालि जोंहा ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे मैगं जे गोखा गोखै बै मैगंफोरखौहाय संनानै जानाय जायो आरो। ओ नाथाय जोंनि ओनसोल आव ओ जे जोंहा दङमोन जे बर'हा ओ मोसौ थुखैनाय फोरबो नाथाय बे जों जोंनि ओनसोलाव मोसौ थुखैनाय फोरबोखौहाय बांसिनानो फालिनाय जाया। जोङो जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायो अब्ला जोङो गोखा गोखै मैगंखौहाय खांनानै जानाय जायो आरो। ओ थिग बेबायदिनो जा ओ बैसाग दाननि से खालार जायो नङा होमबा अखानायै मानसि बैसागु होननानै जों बेनिफाय जों मानसि बैसागु फालियो ओ बिनि सान खालि जोंहा ओ सिगां गिबियावनो जोङो बयबो ओ न'खरनि आइजोफोराहाय बा बयबो न'खरनि साफ्रोम सुबुङानो दुगैसो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै थायो। यो आरो न'नि ओ गाहाय आइजोफोराहाय ओ इसोरनि सिंआव बा बाथौ गुदियावहाय ओ इसोरनि मुङाव आरज गाबो ओ जाहाथे बे बोसोराव जोंनि गासै सुबुंनि ओम ओ देहा लोगोसे जों जाहाथे बे बोसोरखौ मोजाङै मोजां बारहलांनो हायो गोजोनै जेबो बेमार आजार खैदां खैफोद गैयालासे जोङो बे बोसोरखौ मोजाङै बारहोनो हायो बेनि थाखाय ओ जोंनि ओ न'खरावहाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो। आरो जों बे समाव गोदान नजि जोम दख'ना गामसा आर'नाइ बेबायदि गानो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ओ गिदिरफोरा गिदिरफोरनि खाथियाव ओ माने खुलुमोबा गिदिरफोरनिफ्राय जोङो अन्नाय लायो ओ लोगोसे जों उन्दैफोर गिदिरफोरखौहाय ओ बा गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अनो बा बोर होयो बिदि ओ बेबायदि ओ खान्थि जों बेखौहाय फालियो आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंहाथ' बर बर' होनदों जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बैसागु समावहाय अमा जायो नङा होमबा दा जोंना ओ गामियावहाय अमा सिथारनायबो दङ बा अमा सिथारो ओ बे अमा बुथारनायखौ जोङो बयनिबो न'खराव एवनाय नुनो मोनो आरो अमा बेदर एवो ओ बेबायदिनो आरो बे सानखालियावहाय जोंहा रंजानाय ओ माने जाया आरो माने न' न' हाबनानै जोङो रंजानाय जाया अखानायै ओ नै खालारनिफ्रायसो जोङो रंजायो आरो गोदोथ' बैसागुखौ हाय ओ ओरैनो
औ
दिन सानस्नि फालियो बा सानस्निनि बारा फालियोमोन नाथाय जोंना आथिखाल ओ खमैबो सानथाम बिदिनो सानब्रै बेबायदिल' फालियो फालिनायखौ नुनो मोनसै ओ ओरैनो जोङो बै सानखालि एक थारिखआवथ' जोङो रंजाला ओ अखानायै ओ नै खालनिफ्राय जोङो बयबो सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला सिख्लानिया एक्सट्रा हान्जा ओ बोराय बुरैनिया एक्सट्रा हान्जा गथ' गथ' नि एक्सट्रा हानजा जानानै जोङो मानि बयनिबो न' न' हाबनानै रंजायो आरो बिदिनो मागियो आरो जोंनियाव आथिखाल रां मागियो बांसिनै लोगोसेनो खायफाया ओ बिदिनो ओ माइरंबो हरो आरो खायफाया बिदिनो जोंहाथ' बर'आव मोनसे ज' ज संनाय हुदा दङ नङा होमबा ओ जौबो मागिनानै मानि जौ गिसि जायखौ जोंना ओ बर' बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो संबोगासिनोखा आरो दासिमबो सङो बेखौ जोङो बैसागु फोरबोआव बेहाय ओ बिदिनो बोराय बेनथ' बोराइ बुरैफोराहाय मागिनानै लोङो आरो बयनि बो न' न' हाबनानै बेबायदि बिदिनो रंजायो जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ खोनादोंना नोंथां दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि जे बैसागु फालिनाय माबायदिमोन ओ बियो आथिखालावहाय माबायदि सोलायबोदों जों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
औ खोनादों
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि आरो दानि जे बैसागु फालि फालिनाय नोंथांमोननियाव आथिखाल माबायदि फालियो माबाफोर
आगो दनियााद बाथ'
औ
औ
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथा गोदोनिफ्राय गोदोनि बायदिब्लाथ' मास मोनसेखौनो फालियोमोन होननानै खोनानो मोन्दों। नाथाय दानि समावथ' बैसागोनि फोरबोखौ बांसिनखौनो ओ ओ बैसागोनि स्नि खालारावलासे फालियो एबा बांसिनानो खमै फालियो। दा जोंनि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै जाब्ला ओ मोखौनि बैसागोआ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो सैथोनि ओ जोबथा सानखालि जोंना दासिमबो फालिनाय हुथाया दङ'। आगोनि से खालारनिफ्राय से खालारनि सानखालि गासैबो ओ न'खराव गोदोराव उन्दैखौ बोर होयो उन्दैया गोदोनिफ्राय बोर लायो। बिदि से खालारखौ ओ बिदि बारग'हरो आरो नोंथां लोगोसे बेनो जोंनि ओनसोलाव रंजानाय खालानिफ्राय रंजानाय बाजानायखौ ओ जोंनि ओनसोलावनो गासै गासिबो बोराय बुरै सिख्ला सेंग्रा गासिबो मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां। बिदि मोसानो ओंखारलांनाय समाव ओ आइजोफोरा गोजा गाबनि गस सला गोजा गाबनि रेगे रेगां लानानै ओ गोथां गाबनि आर'नाइ खाना नानै गोमो गाबनि बिदन गनानै ओ देलाय मालाय रंजानो थाङो आरो हौ फोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा गोथां गाबनि ओ गामसा गोथां गाबनि उम आर'नाइ लानानै खर' खावरि खानानै बिसोरो मोसानो एबा ओ दामनो ओ थाङो आरो दा बैसागुआव फोरबोआव रंजानायाव एबा मोसानायाव गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंना जा बर'नि दोरोङारि दामनाय मुवा बेफोराव जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा थरखा गंगोना जामज्रिं बायदिसिनाखौ जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों जोंनि बर' हारि हिसाबै ओ बिदि बाहायनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिम दङ' अब्लाबो सोलायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दासिम ओ जेरैहाय ओ गोदोनि बायदि जेरैहाय खाम सिफुं दामनायनि बादैबो दानि समाव बांसिनखौनो बक्स आरि बायदिसिनाखौ दामनानैबो बैसागोनि फोरबोखौ मोस मोसानायखौ एबा रंजानायखौ जोङो बांसिन नुनो थांगासिनो। नाथाय थेवब्लाबो ओ बिदि सोलायनायखौ जोङो एबा बैसागोनि फोरबोखौ बिदि रंजानायखौ गोदोनि समनिफ्राय जेरैबायदिहाय खाम सिफुं लानानै रंजानाय एबा बैसागो मागिनाय एबा बैसागोखौ बरायनाया एसे आलादा आरो नाथाय दानि समाव एसे सोलाय सोलुखौ नुनो मोनो नालाय गोदो गोदोनि समखौ ओ गासिबो लाखिबाय थाया एबा सोब ओनसोलावनो फ फालिबाय थाया अब्लाबो आं सानो मा बिदि खालाम फुंजों रंजानाय एबा जोंनि जा हुदा बर' हारिनि बिखौ जोङो अरायबो लाखिनांगौ। बिदिनो जोंना जेरैहाय नोंथाङा फोरमायना रखम बैसागो आ समाव रंजानाय बाजानाय समाव जोंनि ओनसोलाव खाब न'फ्रोमबो न'फ्रोमबा जौ बिदै सावो आरो माइब्रानि जौ बिदै गासिबो बिदिनो रंजानो बाजानो थांनाय समाव बिदि गाैबो जौ बिदै बेखौ होयो जाय लोंनाया लोङै लोङैया बिदिनो रंजा बाजा गासैनोबो न'खराव मागिनो थाङो एबा रंजानो थाङो आरो। बिदि साना बारग'लांनायनि उनाव जोंना स्नि खालार खालि जोंनि ओनसोल नाव मोनसे बाथौ फोरबो फुजा आरज गाबनाय जायो बेखौ जोंनि ओनसोलाव गासैनिबो न'खरा मोजां थानायनि थाखाय बैसागो गोदान गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोजा बरायनो थाखाय एबा गोदान बोसोरखौ मोजां जाहाथे मोजाङै मोनसे फैबाय थानाय दिनफोरखौ मोजाङै मोजां बारग' होनो थाखाय बे सानखालि बिदि ओनसोलाव फुजा होनाय जायो आरो बे नोथां
औ नंगौ नंगौ।
जोंना। बिदिनो मोनाबिलि समाव जोंना जेरै दोरोङारि बायदिसिना खेला गथ'फोरनि खेला गेलेनाय जेरैहाय काबादि मेगन खाथेलायनाय ओमफ्राय बिदिनो सावगारि आखिनाय बायदिसिना रोजाबनाय लिरनाय बायदिसिना बिदि जायो आरो नोंथां लोगोसेनो बिनि नखानाय जोङो बैसागो फोरबो फोरबोखौ मोसानानै एबा रंजानानै जा थाइसे थाइनै रां एसे मोनो बेखौ जोङो रायजोनि गासैबो लोगो नांनानै बोथिसे जोङो जास्रांङो आरो दा गासैबो रंजा खुसियैनो जा एसे एनै मोनबोयो बेखौ बेजोंनो। बिदिनो नोंथां ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो एसे दानि समाव सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दानि समावथ' - गोदोनिफ्राय बांसिन खिला नालाय अब्लाबो आं सानदोंमोन मा गोदोनि हुदाखौ खौ जोङो मालाबाबो गारनो नाङा होननानै होननानै आं सानो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय ा आदियायखौिना
औ औ नंगौ दे गोजोनथों